हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ औ औ मोनाबिलिनि गोजोम-गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आं। नोंथांनिसिम आ-आसा खालामो नोंथाङा दासान्दै मोजाङैनो दङ'।
औ दंथ'यो नोंथां। आंनिफ्रायबो-आंनिफ्रायबो नोंथांनि सिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाया जासिहरग्रोनाय जाबाय।
आदसा आदसा औ आं फन हरनाय जाहोना जाहैबाय नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङा माने मेथाइखौ ओ माबायदि मेथाइखौ मोजां मोनो? लोगोसे माबायदि खोनास माबायदि मेथाइखौ खोनासङो बेफोरनि बागै इसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां।
औ औ औ ओ आंथ' बांसिन आङो अल्ड मडेलफोरखोबो खोनासङो बांसिन। जेरै ओ जोंनि बो फुराना बर' मेथाइफोर जेरै सुलिखा बिग्राय गौतम बेफोरनिबो बांसिन खोनासङो आरो दानि-दानि गोदान जुगजों मिलायनाय वेस्टार्न मेथाइ बेबो जेरै ओ जेरैथ' दानो गोबां गोदान गोदान सिंगारफोर ओंखारदों गोदान गोदान वेस्टार्न मेथाइ रोजाबग्रा बेफोरखौबो खोनासंनानै आं मोजां मोनो।
माने बर'-बर'रावैनो वेस्टार्न भाइबा
औ औ औ औ बर' रावैनो दानिया थ' माने जुगदो लोगोसे आलादा जालांजुबबाय नालाय।
औ नंगौ नोंथा नंगौ नंगौ औ नंगौ अ अ नोंथाङा मेथाइफोर ख'नो नामा नोंथाङा?
आंथ' एक्सुेलि मेथाइ खना आङो माबा दामो मिउजिक दामो इन्सट्रुमेन्ट।
आदसा आतसा नोंथाङा मा दामो?
आङो पियान' दामो किबर्ड स्टेजाव दामबाय थायो।
आदसा आदसा आदसा मोजां मोजां नोंथां मोजां बरिया आंबो खनो खननायालाय।
औ औ औ बर' मेथाइ खनो नोंथाङाबो ना।
अ बर' मेथाइ लोगोसे खायसे खायसे समजों लोगोसे दे आंबो एसे खारफानो हमदों नोंथां।
औ औ। ओ नोंथाङा होमबा बांसिन नयस्टानखौनो ना अल्द मडेलखौ होननानै बा साबसिन मोनो?
आं साबसिन खोनासंना मोजां मोनो अल्द मडेल। गासै जोंनि हारिमुखौ लाना खायसे बेफोर खोनासंना मोजां मोनो नाथाय खायसे खायसे माने जाहोननि थाखाय माने बारहावाखौ लानानै ओ गोदान गोदान मेथाइखो खोनासंनाबो माने खोनासंनो गोनां जाहैयो आरो। लोगोसे बिदि समजों लोगो समजों नांफानानै आं खायसे खायसे जागायाव गोजामखोबो खनो।
औ औ औ औ औ ओ नोंथाङा होमबा ओरैनो फानसनफोराव खनखायो दा?
अ नोंथां खनो खनो खनो। औ खनो खनो ओ खालामो अ अ नोंथाङा ओ आं मोनसे सोंथि सोंनो लुुबैदों नों
औ औ औ।
ओ माने नोंथाङा हमना ला मेथाइनि गेजेरजों आगोलनि हारिमुखौ लाना आरो दानि हारिमुखौ लाना बर'नि गेजेराव
औ
माबायदि सोलायनाय नुदों नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां मोनो।
सोलायनायाथ' दानिया गोदोनिस्राय दानि जुगाव माने बांसिन टेक्न'लजि बा बाहायनानै बाहायनाय जायो ओ गोदो औ गोदो स्टुडिअ'फोराव ओ बांसिन हमना ला खाम दामबाबो मिनुयेल खामखोनो दामोमोन। सिफुंबाबो मेनुयेल दामोमोन सेरजाबाबो मेनुयेल दामो माने गोदो स्टुडिअफोराव बांसिन मिनुयेल माने अरजिन दामजुखो लानानै दामनाय जायोमोन गोदो। आमफ्राय नै दा दिनैनि दिनाव दिनैनि दिनाव माने कम्पिटारदोनो माने गासैखौबो खामजोबनाय जायो आरो ना। बांसिनानो बांसिन सोब्थयेर बाहायनानै बा किबर्डफोरावनो दामजोबनानै मोनसे माबा मेनुयेल माने दानि जुगाव मेनुयेला खम जालांबाय आरो।
अ नोंथां अ।
बिदिखौ नुनो मोनदों सोलायनाय।
औ नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय बेफोरनि बागै आं मोजां मोनदों खोनानानै आरो एसे नोंथांनिफ्राय मिथिनोबो मोनबाय आंबो नं गौ आंबो नुनो मोनदों जे खायसे सोलायनाय नुनो मोनदों दे बुंलाय नों
औ औ।
मा बुंनायदोमोन नोंथाङा? अ आं माने बेखौनो जे सोलायनायखौ अ दे नोंथां।
हेलौ ओ नोंथाङा दा दा बर' आर्टिस्टफोरनि गेजेराव बयनिस्राय साब सिन मोजां मोननाय मेथाइ खनगिरिनि नामखौ बुंनाबा ओ खिन्थाबा मोजां मोनगोन आरो नोंथां।
अ दा बुंनो थाङोबा हमना ला आं भाग भाग हमनो थाङोबा एसे आलाद आलादायै भाग खामोबा आं माने आयदाखौ हमना हमनानै बाथ्रा बुङोबा आं नोंथां माने रमान्टिक रमान टिक बर' हारिमुखौ जौगानायाव माने रमान्टिक मेथाइजों माने गोदान गोदान मुगायै जोंनि सासे लिरगिरि बिथां आरो खनगिरिबो सोमखोर दैमारि होननाय सोम खोर दैमारि बिथाङा एसे मोजां मोजां खनो आंनि थाखाय आं मोजां मोनो बिथांनि खननायफोरखो आरो लोगोसे जोंनिया जंखायला जंखायलियावथ' दंखायो जां मोजां माने ओ मा होनो इखो ओ एसे जंखायला जंखायले मेथाइ नङा होमबा बिदियाव दङ जोंनिया बियो ओ मा नाममोन बिथाङा जे बर'बो मेथाइखौनो बिथाङा ओ इसे र' आं बावबाय थायो बिनि नामखौ बावा जास्ट बावबाय आं दा। ओ मा नाममोन जोंनिया बियो एसे जंखायला जंखायलि मेथाइ खनो बिथाङा बिथांनि गारांखौ मिथिबां नामा थबनो फैगोन फैगोन आरो ओ खिन्थु रमान्टिकआव हमना ला आङो दा बेनो सोमखोर दैमारि लोगोसे जोंनियाथ' आरो आं जुबिननि जोंनिया बर' मेथाइ बेबोथ' खननाय गोबां दङ। बेफोरखौबो मोजां मोनो आं जुबिननि दे बुंलाय नोंथां मा बुंनोनायदोंमोन।
नोंथाङा बर' आर्टिस्टफोरनि गेजेरजोंबो गुबुन आर्टिस्टफोरनि सोरखौबाफोर फल' खालामो नामा?
अ खालामोमोन आं बिथाङा दा सोर अ अ अ बिथाङा सोरगोफुरियाव दा जायगा मोनहैबाय। बिथांखौ ओ आं रेसपेक्टबो खालामोन आरो बिथांनि गेजेरजोंनो आं आगोल रेडिय'सो दङमोन नङा होमबा आगोल जों जों उन्दै उन्दैयाव बिदिनो बिथांनि इसे गारांखौ मोननानै आं आं इन्सपिरेसन मोनदों माने दा नैबेखौ एसे दाव दावगानायखौ माने आं मदद मोननाय बायदि आरो बिथां जुबिन गार्ग बिथांखौ आं फल' खालामोमोन आरो एसामिसनि बाखिथ' बलिउडनि गोबां दं। बिनि गेजेराव बलिउडनि सासे दं जोंनिया अरिजित सिं बिथांखौबो आं फल' खालामो।
ओ नेटा नांथाबाय थादों नोंथां। हेल'
अ नोंथां अ आदसा आदसा आंनियाथ' एसे मोजाङैनो दं। नोंथां नोंथांनियासो एसे प्रब्लेम नामा?
औ माथोआ क्लियार जायाखै आरो नोंथां।
अ नोंथां र' नेथ' दैै एसे आं हेल' हेलौ
हेलौ
हेलौ हेल' इबार मोनदों न अ आङो माने ओ एसामिसनि हमना ला आंनि इन्सपिरेसन माने दावगानायाव सुबिदा मोननाय जुबिन गार्ग लोगोसे दा बलिउडनि साननो थाङोबा बलिउदनिया आरो आरजित सिंखौ फल' खालामो आं आरो मिउजिक मिउजिसियाननि गेजेराव आं हिमेस हिमेस रशमियाखौ मोजां मोनो आं मिउजिसियाननि गेजेराव बिथाङा बिथाङा आगोलनिफ्रायनो मिउजिक होयो गोबां मेथाइआव मोजां मोजां तेरेेनाम तेरेेनाम बायदि बायदि आगोलनि जोंनि समनि जेनबा जों उन्दै उन्दैमोन तेरेेनामसोफोरा बहुद गोबां आरो लोगोसे ओ मा ओ थारकान बेफोराव मिउजिक होदोंमोन बिथाङा हिमेश रशमियाया बिथांनि बिथांनि बिथांनि खननायखौ बारा मोजां मोनाबाबो नाथाय बिथांनि मिउजिक होनायखौ आं मोजां मोजां मोनो बिथाङा सासे अ बिथाङा सासे हेलौ अ अ हेलौ हेलौ नोंथांनिया नांथादो अ नोंथां अ नो दे बुंलाय नोंथांनिया एसे एसे नांथानो हमदों
औ औ ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंबावनि
औ दे
ओ नोंथाङाथ मेथाइ रोजाबो नङा होमबा नोंथाङा केसेट उडिअफोर दिहुनबाय नामा
औ औ दिहुनदो दिहुनदो आंनिया टटेलि आं लिरनाय मेथ आं लिरनाय मेथाइ लोगोसे आं गारां होनाय आंनिया टटेलि मोनथाम अनलि मोनथामल जादों मानोना खायसे फिसा फिसा फिसा जाहोननि थाखाय आं माने ओ एसे खामानिखौ दोनथनाय जाहैदों ओ साननैसो उनाव आं एसे लाखिगोन खामानिखौ नाथाय बिदिनो काभार काभार साबार मालायनि गुबुननि मेथाइ खननायफोरा एसे बेफोरखौ बेफोरखौथ खनबाय थाखायो गोबाङैनो दं नाथाय गाव लिरनाय आरो
उम औ दानिया बिदिनो मेथाइ खननाय दामनाय देनायजोंबो गोबां दावगानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेलेग खौ गुबुनफोरखौ
औ औ नाथाय जोंनि बर हा ओ बेनि गेजेरावनो आं बुंनो सा सानो जे नोंथां खोनादोंना ओ बिदि दामनाय देनाय हारिमुनि गेजेरजों जोंनिया बरफोरा एसे माने दाव दावगा नों दोंबावो
औ सिङाव दङ एसे सिङाव दङ
अ आं आं आं नुनो मोनो जे जोंनिया आगोलनि बाथ्राखौ साननो थाङोबा जोंनि हारिमुखौ लानानै
औ
जोंनि हारिया ओ अन माथ्र माने बाजिबा जौखोन्दोसो लसो बारायदों होनना आं सानो माने बाजिबा नङाबा बाजि जौखोन्दो बिदि दावगादों होनना सा
औ औ नंगौ नोंथां
अ बेनो आरो आरो नोंथाङा ओ मोनानि आदारखौथ जाबाय जाबाय खोमा न
औ औ मोनानि आदारखौ जाखांबायानो दे नोंथां
आदसा आदसा दासान्दिथ मोजाङैनो दङ नोंथांमोननिथिंथ गरमा एसे ओ खम ना बारा आंनि बेखौ मिथिनो लुबैयो
ओ गरमाथ नोंथां गरमानो जादों एसे न नोंथांमोननिजोंलाय
अ जोंनिखिबो इसे गरम होदों बे साननैया एसे खस्थ मोनदों आरो मानोना दुब्लिनि खामानियाबो बारा जोबैयाखै बेनो अ अ नोंथां आं मोनसे बाथ्रा होननो लुगैयो
औ औ
ओ दाथ आंहा बारा सम गैया नाथाय नोंथांनिफ्राय आं गोबां मि थिनो मिथिनाय मिथिनो हाबाय गोबां बाथ्रा आरो नोंथांनिफ्राय हारिमु अ हारिमुखौ लाना आरो मेथाइनि मेथाइफोरखौ लानानै आं गोबां मिथिनो हाबाय बेखायनो आं गोबां गोजोननाय मोनदों
औ औ औ
आसा खालामो नोंथांनि मोदोम सोलेरा मोजाङैनो थाथों आरो अ बिदिनो लोगो मोनबाय थाथ थों आरो रायलायनो मोनथों बेखौनो आसा खालामो नोंथां दोनथ'निसै नामा
औ दे नोंथां दे औ दे दे दे नोंथां दे दे जाय।